औ औ खोनादों खुलुम खुलुमबाय।
गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ सानजौफुनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
आंनिथिंफ्रायबो। नोंथांनिसिम आ गोजोन नाथाय
औ गोजोननाय थाबाय।
बिदिब्ला जों ओ सायख'ना लानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनिसि नामा?
औ दे सावरायजायो
नोंथाङा स्टार्ट खालामब्ला दा मोजां नामा
दे आं होमबा जों ओ देसोन सोंजायो
आंथ' गोदान बेयाव ओ फार्स्ट मालाब गोदान गो
रायज्लायनाया? औ जेबो नङा होमबा आं नोंथांनियाव जोंनि बर'फोरनि आंगो हारिमुनि बागै नोंथांनियाव फंनैसो ओ मोनथिनो लुगैदों नोंथाङा ओम फोरमायनो हागोन नामा?
बर'नि आंगो हारिमु
औ हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि ओ जायखिजाया ओ‌ आसार खान्थि जायखिजायानि बागै नोंथाङा खोन्थानो हागो
जेरै मोसानाय
मोसानाय आर
औ बा नोंथाङा दामनाय देनाय जायखिजाया दामजुफोर बेफोरनि बागै
जोंनि बर'नि बैसागो
उम
बैसागो फोरबो ओ
बुंजायो नोंथाङा जोंना बैसागोआबो बर' हारिनि जेनेबा हारिमुजोंनो ओ ओ लोगोसे ओ सरजाबफ फाजायो मानोना जोङो हारिमु खौनो लाफानानै जों बैसागुखौ खुंनाय जायो नोङा होमबा?
औ
औ दा जों ओ जोङो हारिमु जोंनि हारिमु बर'फोरनि हारिमु होननानै जोङो जोंनि बर'फोरनि हारिमुआव जोंहा ओम मोसानाय ओ मुसुरनाय बा ओम मेथाइ रोजानाय बेफोरनो गोग्लैयो नङा हो नङा होमबा मारै दामनाय दुम दामनाय देनाय आगजुफोर दा नोंथाङा जोंनि हारिमु बा जोंनि बर'फोरनि मोसानायनि बाग मोसानायनि गेजेराव नोंथाङा मोसानायनि मुंफोर खोन्थानो हागोन नामा?
बागुरुम्बा मोसानाय। बागुरुम्बा मोसानाय औ औ खोनादों बागुरुम्बा मोसानाय आरो गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन ओ मोसानाय दं आं बारा मोनथिजोबा जेरैबायदि बारदै सिला औ
औ। खेराइ जोंनिया खैजोमा हाननाय दाउ थै लोंनाय दाहाल थुंग्रि लाना मोसानाय गोबां दं नङा होमबा?
औ औ।
औ औ थारैनो। दा बेफोराव जों उम। दा बे औ औ ख्रिस्टि मोसानाय दं औ जारा फाग्ला मोसा सानाय दा बे ओ जोंहा जों बेफोर मोसानायाव खालि ब- बर' हिनजावफोराल' मोसाजायो ना बर' हौवाफोराबो मोसााजायो होनना नोंथाङा ओ सानो।
मोसानायखौ लानानै आं सानो मोसायोब्लाथ' मोसाजायो बाट नुनो मोनो जे बांसिन ओ इउथफोरा आरो सिगांनि जेनेरेल ओ सिगांनि ओ फ्रायनो बेबायदि बारा मोसानायखौ नुनाय नुनो मोना।
उम
बाट आं निथिफ्राय आं सानो जे मोसा जायो।
औ औ थारैनो जोङो मोसानायाव ओ हौवाफोर आरो हिनजावफोर जेबो फारागथि दिन्थियालाबानो मोसानो हायो नङा होमबा बेयो जोंनि हारिमुसो नालाय जोङो ओ हारिमुजों लोगोसेनोथ' जों मोनसे हारिया गोजोरै था थानो हायो नङा होमबा? होमबा नोंथाङा जोंनि बर' नि हारिमुखौ लानानै आंनियाव माबाखौ सोंनो गोसो जादों नामा बा मोनथिनो गोसो जादों नामा? नोंथाङा आंनाव सोंनो हागोन।
जागोन।
औ।
जोंनि ओ
जोंनि आबाद मावनाय जोंनि आबाद मावनाय ओ
औ।
जा जाे औ जोंनि ओ बर'फोरनि आबाद मावनाय आ बा सरासनस जा जिउ खुंनाय। बिथिङाव नोंथां मा बिबुंथि।
औ जोंनि ओ जोङो हारिमुखौ लानानै जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बा जोंनि आबाद मावनायाव जोंहा बुंनो ओ थाङोब्ला आबाद मावनायावथ जोंनि हारिमुखौ लानानै ओ जेबो ओ गोरोबनाय नुनो मोना ओं थेवब्लाबो जोङो ओ। जोङो हारिमुखौ लानानै जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोनो जेरै जोङो जों सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ हारिमुनि बागै ओ सानफ्रोमबोनि सानफोराव सोलोंथाइ लायोबासो जोङो ओ। हारिमुनि गियानखौ मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ। हारिमु आरो सानफ्रोमबोनि जिउजों गोरोबनाय नुनो मोनो आरो। जोंनि हारि ओ बर' फोरनि गेजेराव हारिमुवआव माबा ओ मा मा दामग्रा देग्रानि मुंफोर दं नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
खाम सिफुं जथा।
औ।
ओ गंमगोना।
औ नोंथाङाबो बैफोर दामग्राफोरनि मादाव माबाफोर ओ दामजुनिखौ दामनो रोंगौ नामा?
आं इसेबां दाम मोथो रङा। ओ नाथाय आं। ओम। आं।
सुनो रोंगौ आरो।
सुनो। गोसो दं।
ओ आरो। गोसो दं ओम। सोलोंनो हायो नोंथ ङा आथिखालावथ गोबां औ-औ बैसाग बैसागो बोथोरफोराव जोंहा गोबां सोलोंथाइ ओ ओम माने। औ। रां लायाजासे बा औ फोरोंथाइ होगासिन दङ जोंनिया ओम बेवहाय नोंथाङाबो सोलोंजानो हायो दा नोंथाङा आंनाव माबा सोंथि सोंनो गोसो दंबावो नामा?
थांहा जोंनि ओ बर' हारि ओ बर' हारिनि फरायसाफोरनि ओ।
फरायनाय ओ इडुकेसनखौ लानानै मा सानो। ओ माबोरै जौगानो हागोन बा मा बोरै मोजाङै ओ।
जोङो जोंनि ओम फ्र हारिमुजों लोगोसे ओ। जों बर' हारिनि हारिमुजों लोगोसे जोङो। जोंनि गोदान जोलैनि ओ फरायसाफोरखौ जोङो फरायनायाव ओ हारिमुखौ लाफायोब्लाबो जों जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोना। मानोना जोंहा हारिमुवा हारिमुवाबो मोनसे रोंगौथि सोनानैलाय बेनि फ्रायनो सोलोंसा जिहे सोलोंसाफोरा जायखिजाया गियानखौनो लानो हायोब्ला साबसिनसो जायो आरो दा बेजों लोगोसे जों गावनि सोलोंनाय गियान बिजाबनिफ्राय मोननाय गियान जों लोगोसे जोङो जोंनि हारिमुनि दामनाय-देनाय, मोसानाय-मुसुरनाय बेफोरखौबो जोङो लोगोआव लांफायोब्ला जोंहा फरायसाफोरनि थाखाय ओ बांसिनसो साबसिन रायनाय जायो होननानै आं सानो।
औ। सरासनस्रा जोंनि थिं जोनिथिं आङो नुनो मोनो जे। सिगाङाव जा बायदियै बैसागो मोसानाय हानजा बा हारिमुखौ लानानै आ जेसेबां आ
मतलब ओ। गोख्रों। इंलिस बाहै जागोना बाहायजाया दा
ओ जो ओ जोङो जोङो रावखौ ओ रावखौ खालि जोंनि गावनि रावावल रायलायो नोंथाङा गुबुन राव सोआबानो जाबाय औ। नङाबा जानो हागौ जोंनि जे दसे सम होनानै रायज्लायनायाबो दानलांनो हागौ।
औ। इसेबां आ सरासनस्रा एसेबां सांग्रांथि नुनो मोना सिगाङाव जाबायदियै बयबो खारजलायोमोन
औ औ नोंगौ बाथ्रा
नोंथाङा बुंदों फरायनायजों लोगोसे
औ औ आ। माने ओं। दानि जुगाव जोबोर सोलायबाय नङा होमब्ला जोंहा गोनोखोआरि बि। गोनोखोआरि जुग। जाहैबाय बेनिखायनो गोदो गोदाय जोंहा समजों जोङो सुबुंफ्रा सुबुंफोरनियाव बांद्राय। ओ सोलोंथाइ गैयामोन नालाय बेनिखायनो समखौ बास सान हरस्लाबामोन आरो ओ बेफोरबायदिनो गावनि खामानिफोरखौ बांद्राय ओ गोदान मुगा जों होसोनांगौ जायामोन नालाय बेनिखायनो गोसोबायदि खामानि मावनो हायोमोन आरो गावबा गावनि खामानिखौबो ग्रोब ग्रोबै मावलांनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव जेरैबायदि ओंखार ओंखारो दा बे समाव जोङो बै बैसागु ओ बैसागु फोरबोफोराव रंजानाय बाजानायफोराव ओंखारोबाबो गोदोनि बायदि ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम माने बांद्राय सम होनानै ओ, ओंखारनाय जाया बेनिखायनो जोङो एफा एनै ओंखारोब्लाबो जाखिनि सम मोनो बेवहायनो गोसो गोसो ओ माने गोसो खुस फ्रि जानानै माने बे सानसे साननै समखौनो सम बारहो हरनाय जायो आरो बे हारिमुखौ फालिनाय जायो आरो दा जों सानैनि हारिमुनि बागै रायज्लायनायखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'सै ना मा होनो नोंथाङा, जोंहा सम जाबाय ओं
मोजां मोजां नांबाय नोंथां गोजोननाय गोजोननाय थाबाय,
औ